हेलौ
औ हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे आङो
औ औ आयदाया माखौ लानो नोंथां
आयदाखौथ' हान्था मेलाफोरबो लाजायो नोंथां नङाबा मिथिंगायारि सम्पदफोर
हान्था मेला नङाबानो अ आङो नैबेखौ मोजां जागोन बायदि बुंदों मोनदों आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ लामानि जाब्रबथायजों जिउ खहा नङा होमबा नोंथां दा बेखौनो लादो नामा मोनसे
औ जायो नोंथां
औ मानो होनबा जोंनि ओनसोलावबो आथिखालावबो बेबायदि जाथ जाथाया जाफ्लेबाय थायो नङा ओमबा नोंथां दा बेफोरनिफ्राय जों माबोरै रैखा मोननो आरो मानि थाखाय जादों बेफोरखौ जों सावरायनो गोनां होननानै आं सानो औ दा नोंथाङानो एसे बेखेवनानै होग्रोबा मोजां जागोन नामा
नंगौ नोंथां जेनेबा सुबुं सोदोमस्रिया जौगानायजों लोगोसे जि मोनसे हान्था-मेला बे हान्था-मेलायाबो माने रासिननिफ्राय रासिन जौगाबोबाय थादों आरो नोंथां नोङा होमबा दा मोनसे समाव गोदोथ' माने ओरैनो दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायोब्ला बा फरायसालिफोराव थांनो थाखाय बा आलासिफोर जाहैनो थाखाय बांसिन सुबुं माहारिया थाबायनासो थाङोमोन गोदो समाव आरो
ओम
बेनि उनाव लासै लासै गराइ गारि, मैसो गारि, मोसौ गारि बेबायदि दिहुनलांदों दा बिदिनो फैयै फैयै जिखिनि बिगियाना दावगाबोबाय बेबायदिनो साइकेल दिहुनबाय मथर साइकेल दिहुनबाय, बास गारि दिहुनबाय बेबायदिनो बिरखंजोंबो बिरखंफोर उरां जाहाजफोर दिहुनबाय बेबायदिनो दै लामाजोंबो हान्थिनो था थाखाय जाहाजफोर दिहुनबाय आरो लोगोसे ओरै जोङा ट्रेन ट्रेनजों हान्थिनो थाखायबो ट्रेन लामाफोर दिहुनबाय बेबायदिनो जिखिनि हान्था-मेला जिखिनि दावबायनायनि बिजों बे दावबायनायनि बिजोङा माने रासिननिफ्राय रासिन जाबोबाय थादों आरो आरो जिखिनि बेनि खरथि बे खरथि बा स्पिड फोराबो माने मोनफ्रोमबो गारियाव बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थादों दा ओरैनोथ' बुङोब्ला जोङो गोदो साइ केलफोरजों साइकेलफोरनि जि खरथि बेयो बारा स्पिड नङामोन नालाय आरो मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरनि जि खरथि बेबो बारा स्पिड नङामोन नालाय गोदो समाव बेबायदि जिखिनि लामायाव जाब्रबथाय जानाय बेयो माने बारा बेबायदि नुजाथियामोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव जिहेथु समजों दावगानो थाखाय समजों खारफानो थाखाय आथिखालाव माने नांगौ मुवाया जोब बानो आरो मानसिफोरा आथिखालाव मा खालामो रांनि उन उन खारफायो माने सम समानो रां आरो माने नों समजों उन-उन खारफानो हायाब्ला नों माने रांखान्थि बिथिङावबो ओ उनफिननानै थानांगौ जायो आरो जायनि जा थिखालाव माने सुबुं माहारिया बा बिगियानगिरिफोरा ख'रानिसफ्राय ख'रा ओंखारनाय गारि-मथरखौ दिहुनबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा गु- गुबै फास जिखिनि गिबि माबा जि गिबि जाहोन बेनो जाहैबाय जेनेबा स्पिद गारिनि स्पिडफोरा खरथिफोरा बांद्राय जानायनि थाखायबो जाब्र'बथाया जायो।
नंगौ।
थ' आं नैबे बाथ्राखौबो बुंगोन जाब्रथाय जानायनि जाहोनाव दानि जुगाव माने सुबुं माहारिफोरा माने समजों लोगोसे ओरैबायदि बो जाबाय माने रंजानो थाखाय बाजानो थाखाय बेबायदिनो गुबुन- गुबुन मिथिंगायारि जायगाफोर पिकनिक स्पटफोराव थाङो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाफोर फोराव थाङो बेफोराव थांनानै बिसोर माने बिदिनो जुमाय जौ लोंना नानै फैयो आरो। आरो जुमाय जौ लोंनानैनो बिसोरो मा खालामो जिखिनि गारि -मथर बे गारि मथरखौ सालायनानै फैयो जायनि जाहोनाव बि सोरो मा जायो जौ फेनानै गारि सालायनायनि थाखाय बिसोरो माने जिखिनि माने जौ फेबाय नालाय बिसोरथ' गारिखौ कन्ट्रल खालामनो हाला। बेनि जाहोनावबो माने जि एक्सिडेन्ट जानाय बा जाब्रथाय जानाय बियो जायो जादों। जाबाय थादों सोलिबाय थादों होननानै आं सानो आरो नोंथां आरो नैथि जाहोना जाहैबाय जिहेथु आथिखालाव माने जायखिजाया गारि सालायनो थाखाय मा नांगौ सरखारनिफ्राय लाइसेन्स नांगौ जायो। हो सरखारनिफ्राय लाइसेन्स नांगौ जायो लाइसेन्सआव ओरैबायदि जायो माने बेखौ लाइ चेन्स लानो थाखाय गिबियावनो जोङो लार्नार बानायनांगौ लार्नारा मास मोननै बा मास मोनथाम जानायनि उनाव बियो डि टि अवाव दिडिस्ट्रिक ट्रेन्सपर्ट अफिसाव थांनानै बिसोरो मा खालामहैनांगौ जायो ओ ट्राइभिं टेस जे मोनसे सालायनायनि जि खिनि मोनसे आनजाद बेखौ हैनांगौ जायो आरो नाथाय बेयावबो जों ओरैबायदि नुबाय थादों जिहे थ जाख्ल'नाया सोलियो खायसे मानसिफोरखौ जायफोर मानसिया माने गारि सालायनायनि थाखाय देहायारि बिथिङाव नोरजिया बा जायफोर मानसिफोरा गारिखौ खौनो सालायनो रोङा बिसोरनिखौ माने फैसा लानानै जिखि लाइसेन्च खौ बानायना हरनाय बे बानायना हरनायखौबो जों नुुबोबाय थादों आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव बिसोर लाइसेन्स मोनो लाइसेन्स मोनायनि जाहोनाव बिसोर गारिखौ जानला मोनला सालायनोसै बेबायदिनो बिसोरो लामाफोराव गुबुनफोरखौ माने जाब्रबथाय खालामनानै ओ मानसिनि जिउखौ खहा खालामनाय बेफोरखौबो जोङो नुबोबाय थादों आरो नोंथां नोङा होमबा
नों नंगौ नंगौ थारैनो।
दा आङो नैबे समाव नोंथांनिफ्रायबो बेनि बागैनो एसे मिथिनो लुबैदों आरो जेनेबा माबायदि माबोरै जाबायदों नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नंगौ थारैनो मानो होनबा जोंनि समाज आव जाबायदि माने जाथायफोरा जानाङाब्लाबो जागासिनो नङा होमबा नोंथां दा बे मोनसे जोबोद दुखुुनांथाव जेराव
औ।
ओ रड एक्सिडेन्ट होननाय लोगो लोगो जों मोनसे गिख्रंथाव जेराव सासे सुबुं बा सा दा सासे सुबुंनि माने ओ एक्सिडेन्ट जा नाय लोगो-लोगो बेहाय बिराद गिदिर खहा जेराव देहायारि ख हा आरो राङारि खहा
औ
देहायारि खहाानो राङारि खहाखौ जों सिगाङावनो बुंनानै लाग्रोनांगोन। मानो होनबा जुदि एक्सिडेन्ट जानाय लोगो लोगो माने आथिखालाव ओरैबायदि जाखायो
औ
माने देरसिमबो फैबावो आरो।
औ
ओ जोंनि माखासे आथिखालाव दासिमावबो जोंनि हादराव माने ओ मा होनो हस्पिटेलनि माबायदि फेसिलिटि थानांगौ। दा बेफोरबायदि फेसिलिटि गैजोबा जेराव एक्सिडेन्ट जानाय लोगो लोगोनो बे सासे मानसिनो जों थै नांग्रबगौ बा
औ
जोंनो माबा मोनसे डनारनि थाखाय गोनां जागोन दा बेफोरबायदिखौ जोंनि ओ हादराव बहुद खम आरो नोंथां दा बेफोरबायदियावबो सासे मानसिया थांनानै एक्सिडेन्ट जादोंब्लाबो थांनानै थानांगौब्लाबो जों
औ
फोथांनानै लाखिनो हाया आरो।
औ
एक्सिडेन्टनि खारनखौथ' नोंथाङानो फोरमायखाबाय आं मोने बिनिनो खारनखौ दिहुनबावनि मानो होनोबा दा खारना नोंथाङा बुंबाय माखासे पेक सिरि सिरि रां जाख'नानै जेरै ड्राइभिं लाइसेन्स दिहुननानै हरो बे एकदम मोनसे सासे सुबुंनि जिउआव बिराद गाज्रि जोहोम गोलैनाय बेखौ जेराव बियो सालायनो रोङा थेवब्लाबो बियो सालायनो रोंनायनि मोनसे जेराव कार्ड आइडि कार्ड बेखौ लानानै जुदि ओ सासे मानसिया गारि सालायबाय थायोबा बियो बहुद खैफोदाव गोनां गावनिल' नङा गुबुननि थाखायबो आरो।
औ नंगौ
दा जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो माने गोबां जोंनि लामाफोरा आथिखालाव माने नांगौबायदि मोजां नङा। दा बेनि खारनावबो जों रड एक्सिडेन्टबो जा जानायखौ नुनो मोनो। आरो जों मोननो हाबावो अनलि बाइकआल' जाया। काराल' जाया जोंनि गेजेराव अभारलड नङा होमबा नोंथां गारि गिदिर गिदिर अभारलड बेफोरनि थाखायबो जोङो लामानि जाब्रबथाय खौ मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो
अभार नाइट माने जोङो आथिखालाव ओरैबायदि मडार्न जाबाय।
औ
एगार'थाखौ जों मोनायखौनो मोनलिया। दिनैनि मानसिफोरा हरनि दुइथा थिनथाबासो मोनानाय मोनो। दा बेनि थाखायनो मानसिफोरा माने बाहेरायाव गोबाव सम मोनायाव सम थानायसै। नाथाय देहाया उन्दुनो ओंखारबाय बे समावबो उन्दुनानै गारि सालाय जब्ला उन्दुनो ओंखारनानै गारि सालायो बिदिनो हरखाब जाब्रबथाय जानायनि सुबिदाया थायो आरो नोंथां दा बेफोरखौ जोङो गाव गावनो सांग्रांथि थानांगौ नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जों मोननो हाबावो जोंनि ओनसोलाव माने आथिखालाव दासिमबो जोंनि बिमा बिफा-बि फोरा ओरैबायदि सांग्रांथि गैया आरो गथ'फोरनो उन्दै बैसोआवनो जोङो गारि सालायनो होनाय
औ
दा बेनिफ्रावबो जोङो रड एक्सिडेन्टबो जानाय मोननो हायो
औ
जेराव एसे बेफोरबायदि सालायजेननो मोननाय बा एसे उन्दै बैसोनि मानसिफोरा बे फोरबायदि स्पिड नोंथाङा होनदोंना दहाय खद दा बेबायदि खौ बिसोरो माने नायनायनो एक्सपेरिमेन्ट खालामनो बायदि लुबैयो आरोना बिसिबां खारो बेफोरबायदि नाथाय जोंनि लामाया थोजासे बेफोरबायदिनि थाखाय नङा दा बेफोरावनो हथाथ जुदि माब्लाबा गारि बारस'गोन सैमा बार स'गोन मा माबा माबि जिब जुनाद दा बेफोराव माब्लाबा ओम जों उन्दै नालाय
औ नंगौ नोंथां
गोदान बुंजायो जस नाथाय गारिया माब्लाबा जोंहा ब्रेकआ लुस जायो
औ औ
जोथोन लानांगौ बेफोरावबो जोङो रड एक्सिडेन्टखौ माने नुनो मोनो आरो दा गाहायैथ' जोंङो मोननो हायो लाइमोनफोरानो बांसिनै ओ जिउ गोमानायखौ मोननो हायो जसेबां जों गिदिर मानसिनि थाखायनो
ओम
अब्ला नोंथां जोंहा बे समाव समाबो जाबाय नङा होमबा औ उनाव बेबायदिनो मोजां आयदानि सायाव सावरायनो मोनगोन होननानै नोंथांखौ आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ थारैनो दे बिदिब्ला
दे